हेल' औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामनानै दंबाय दं
औ आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथाङा बिदिब्ला दायो फ्रि नङा होमबा
औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो गावनि जिखिनि सम बे सम खौ दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
अब्ला नोंथाङा थारैनो सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंहा दिनैनि जिखिनि सावरायनाय आयदा बे आयदानि सायाव आं नोंथांनायाव सोंनोसै नङा होमबा नोंथां औ जों दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जि बर' हारिनि गेजेराव दानाय लुनाय नङा होमबा नोंथां
औ
दानाय लुनाया ओ जोंनि बर' समाजाव माबायदिहाय जायगा मोनबोदों आरो आथिखालाव बेयो माबायदि जायगा लानानै दं आरो गोदोनि आरो दानि फारागफोर नङा होमब्ला बेफोरनि सोमोन्दैबो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो ओ माबायदिहाय माने बेयो सोलिबोनाय आरो माबायदि सोलिगा सिनो आरो आथिखालाव बेयो बेसे एसेबांखिनि ओ जायगा मोनदों आरो दानाय लुनाया बोरै माने सोमजिबोनाय बा बोरैहाय बेखौ गोदो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर गोसो गुदुं नङा होमबा नोंथां ओ दानाय लुनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर आखा-फाखा आरो जोबोर रोंगौथि गोनांबो।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनिफ्रायनो ओ गाव गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो दानानै लायोमोन। आरो बिदिनो ओ गोदोनि ओ सुबुंफोराहाय जोङो ओ खोनानो मोननाय बायदि ब्ला जोबोर खस्थ'यैहाय ओ सिखौ दानानै गानबोदों। मानो होनोब्ला बे जि दानायाव बाहायनाय बायदि आगजुफोरखौ बिथांमोनहा नांगौ बिबांनि मोनजोबाखैमोन। ओ थेवब्लाबो बिसोरो खस्थ'यैहाय ओ गावसोरनि ओ गाननाय जोमनायखौ दानानै लाबोदों। बिदिनो ओ आथिखालावबो बे दानाय लुनाया सोलिगासिनो दं। थेवब्लाबो जोङो आथिखालाव एसे गोरलैयैहाय जोङो ओ बे जिखौ दानानै लानो हा ओ बिदिनो जोङो ओ जि दानाय होनोब्लाथ' गोबां जुन्थिफोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो सि दानायाव बाहायनाय ओ आगजुफोरखौथ' आङो मुंफोरखौ एसेबां मोनथिजोबा। थेवब्लाबो जा मिथिगौ बुंनोसै ओ जोङो बिदिनो बे न' खर न'खर जोङो बा जि दानानै लानायाव बाहायनाय ओ जोङो ओ बे उवानि सालखुन्थाखौनो जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। न'खर-न'खर आरो बिदिनो जोङो बेयाव ओ गोबां रोखोमनि आगजुफोर नांगौ जायो जोङो गिबियावनो सि दानोबाथाय जों खुन्दुंखौ ओ साग्रोनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां बे खुन्दुं सानायाव जोंनो जेेनथोर आरो मुस्रा सोरखि बायदिनि जोंनो गोनांथि जायो। बेनिफ्रायसो जोङो खुन्दुंखौ सानानैहाय उनाव जोङो गोलावैहाय लामा गोलावफोर नागिरनानै जोङो बेयाव खुन्दुंखौ सोंनाय जायो बेयाव बो ओ बिदिनो गोबां जुमथिफोर नांगौ जायो खुन्दुं बे सानायावबो। ओं आङो बेफोरखौ उ मुंफोरखौ एसेबां मोनथिजोबा ओ थेवब्लाबो ओ बुंलांनोसै माबायदि दायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेखौ गोलाव सोंखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गान्दै जे जों बुङो। अ बेयाव जोङो फान नानैहाय ओ बे खुन्दुं सोंनायखौ जोङो फनानैहाय बेखौ जोङो हिसानसालि याव जों थिखोनाय जायो ओ बिदिनो गोबां ओ नेमफोर ओ दंबावो बेयावहाय। ओ बायदि रोखोमनि ओ जोङो बेयाव खुन्दुं सानायावहाय जे जोंहा जेथो जालाङो बेफोरखौबो जोङो गामिनि आइजोफोरा न' खाथि खाथिनि आइजोफोरा ज' ज'यैहाय जोङो बे थोखौ सिफायनानैहाय ओ मोजाङै जोङो सोंलांनानै जोङो ओ सानसालियाव जों थिखांनायखौ नुनो मोनो। आरो बे खुन्दुं ओ जों जे सोरखि आरो जेन्थोरजों नानै लानाय बे सानानै लानाय खुन्दुं जो बे दानायाव बाहनाय ज सोंनायनि थाखाय जो गुब खु ज जों सोंनाय जायो आरो बेखौ दानायनि थाखाय जोङो गुबुन खुन्दुंखौ जोङो सोंनानै लानायखौ नुो नुनो मोना
नंगौ नोंथां थारैनो
माखुआव बे सोरखिजों आरो जन्थोरजों सानानै लानाय मुस्रायाव सानानै लानाय बेखौ जों मुस्रा खौहाय मोाखुआव सोनानै जोङो बेजों जोङो दानाय जायो जिखौहाय
नोंगौ नोंथां थारैनो
बर' आइजोफोरा बिदि गोबां आदब खायदा बाहायनानैहाय गावसोरनि जिफोरखौ दानानै लायोमोन आरो जोङो खायफा खायफा हौवा माहारिफोरखौबो जि दानायखौ नुयो नाथाय बांसिनानो ओ गोबाङानो बर' आइजोफोरानो दायो जिखौहाय ओ बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरिफोरखौल' नङा हौवा माहारिफोरनोबो गामसा आर'नाइ बायदि दानाय याव जोबोर आखा फाखा बर' आइजोफोरा नाथाय जोङो आथिखालावहाय जोङो जोबोर गोरलैयैनो जिफोरखौ दिहुननो हायो
नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो जोङो गोबां मेसिनफोरजोंबो जोङो जि दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां दायो औ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामबावनो सानदों बा मिथिनो लुबैबावदों नोंथां बै जि सोंनाय समाव बा बर'फोरनि गेजेराव माबाफोर मोनसे खान्थि खान्थि दङ नामा माने बाबेबा समाव जोङो जिफोर सोंनो मोना बा मनबा बारायाव सोङोब्ला मोजां जायो बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दं नामा बर'फोरनि गेजेराव
औ बे बिदि दङ खोमा थेवब्लाबो आङो मिथिया माबेबाराव माबायदि सोङोब्ला नाथाय माबायदि जायो बेखौ मोजाङै मिथिया आङो जोङो नुनो मोनोमोन आरो जेब्ला बेखौ जि सोंनाय समावहाय जोङो बे जिनि गेजेरजों सुबुंफोरखौहाय जोङो मानसिफोरखौहाय बिदि बारला लांनो होआमोन आरो बेफोरबायदि हेंथा होनाय हुदाखौ जों नुनो मोनोमोन औ
औ नंगौ नोंथां आरो लोगोसेनो बोथोर बोथोर दंना गैया बे जि सोंनि
बे जि सोंनायनि बोथोराथ' जोङो ओ बे दैज्लां समावहाय जों सोंनो हाया जिफोर दहाय खायफाया जोङो थेवब्लाबो जोङो गोबां अखा बांखानि सम जानानै फैयो दैज्लां समफोराव बेनिखायनो बे समाव जोङो सोंनायखौ बारा नुवा आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो जि दानाय लुनाय नङा हब्ला बे दानाय लुनाय होन होननानै बुङोब्लाथ' जों जेरै हौवाफोरनि गाननाय नङा होमबा आरो हिन्जावफोरनि गान्नाय बेफोर गासैबो जोंनिया जिे दानाय लुनाय ना बे दानाय लुनायनि गेजेरजों बेरखाङो आरोथ' नोंगौ नोंथां गोदो गोदाय मोनसे फोथायनायबो दंबावोमोन नङा होमब्ला जों बेखौ खोनायोमोन जाय हिनजावानोखि दानो लुनो रोङा बे हि हिन्जावा माने हाबा जानोबो गोब्राब मोननो
औ
बे गोदो गोदायनि जि सम बेयाव माने सोलियोमोन नाथाय बे खान्थियाथ' आथिखालाव सोलिलिया
औ नंगौ
जों बेखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङा बेखौ खोनादोंना खोनायाखै
औ खोनादों नोंथां मानसिफोरनि खुगा खुगा रायज्लायलायनायखौ खोनायो
नंगौ माने गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन जायनोखि माने बा जोङो ओ नोंथाङा बेखौ मिथिनाया मिथिया आं एसे फोरमायनो सानदों
औ
जाय माने जि दानो रोङा बै जि दानो रोङि ओ जि ओ हिन्जाव ना बे जि दानो रोंनि हिन्जावा माने हाबा जानोबो जोबोद गोब्राब मोनो जों खोनानो मोनो माने गोदोनि समाव फ्राय बेखौ जुदि जों खोनानाय मथेब्ला थारैनो माने गोदोनि सुबुङा गासैबो माने सिफोरखौ दानो रोंखाजोबगौमोन आरो मानोना औ रोंनायनि जाहोनाबो बेनो जे गोदोनि समाव मा जायोमोन जोंहा ओ जेरावनोखि माने बिमाफोरा दानाय दाबाय थायोमोन
आरो बै दानायखौ बिसोर नायनानै बै खुन्दुंफोरा जोंना आग्लायनानै थाया होमबा बै खुन्दुङा आग्लायनायखौ जोङो मा बेफोरबो बिसोरबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने फिसा फिसा सोंनानै जायखौ सुदाम दानाय होनना बुङो जों नोंथाङा खोनादों जानो हागौ नङा होमबा औ बे सुद दाम दानानै दानायनि गेजेरजोंनो माने बर' आइजोफोराबो बा बर'नि ओ गोदो गोदायनि जि बर'फोरनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोराबो माने सुदाम जानायनि गेजेरजोंनो बै गावसोरनि जिखिनि जि दानाय माने सोलोंनानै लायोमोन आरो नोंथां जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो बैफोर सुदामफोरखौ लानानै बिसोरो ओरैनो गावसोर गेलेनाय बायदियै आखाइफोराव खानानै लायोमोन नङा होमबा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों आरो बे गोदो गोदायनि सोलिबोनाय मोनसे खान्थिमोन बेनि थाखायनो जानांगौ माने जायफोरानोखि माने सि दानो रोङा बैफोरबायाददि हिनजावफोरा माने हाबा जानोबो आइजोफोरा माने हाबा जानोबो माने जोबोद गोब्राब मोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो बे थारैनो बैफोरखौ नायोब्ला नंगौ गोदोनि समाव माने जोंहा गासैबो ब्राय आइजोफोरानो माने दानाय लुनायाव माने जोंहा रोंखा राखामोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
जोङो अ दानाय लुनायनि सोमोन्दै जों बेखिनिखौनो मोननो हायो नङा होम्बा नोंथां अ दिनै ओह जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय ओह खायसे जि मिथिनो मोनि ओह बाथ्राफोर खौ मिथिबाय आरो बुजिनो मोनै बाथ्राफोरखौ बुजिबाय ओह आरो आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बै जि दानाया आथिखालावबो सोलिबाय दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
अब्ला बे माने ओह दिनैसिमबो माने गोमानानै थाङाखै आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थारैनो जोङो ओह बेखौ जोङो खोमानानै लायोब्लाबो जानाय नङा बेनिखायनो जि दाना एबा दानाय लुनाय हारिमुवा जोंनियाव थानांगोन बर'फोरनि गेजे राव अब्लासो बर' ओह हारियाबो जौगानायनि लामासिम सहैगोन आरो गोबां सुबुङानो बे मिथिनानै मोनगोन दायो ओह जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो नोंथांजों जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां उनावहाय सम आरो खाबु फोर मोनोब्ला नोंथांजों बेबायदिनो गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै जाहाथे सावरायनो मोनो बे खौ मिजिंथिबाय
दायो नोंथाङा जि गावनि जि समखौ होनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम ओह आंनि ओह फ्राय रोजा रोजा साबायख'रखौ बावहरबाय
अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां